हा हेलौ
ओ
खोनादो दा? औ दे गोजोननाय थाबाय अ नानि
औ बुं आदा
बेरायनायनि आयदानि सायाव जों सावरायगोन मा होनो होनोब्ला जोङो माखासे गोजान गोजान जायगायाव बेरायनो थाङोब्ला जोङो माबायदि जायगायाव थाङोब्ला जों बांसिनै मोजां जायो बा जोङो मोजां मोनो आङो इनि बाग गै आंनो आङो नोंनो एसे फोरमायग्रोना होनोसै। जोङो बेरायनाय थाङो होनोब्लाथाय जों माने गोजान जायगायाव थांनांगौ जायोब्ला जों न'निफ्राय जाग्रा मुवाखौ लांनानै थां थाङो सोरबा सोरबा आरो बांसिनानो लाङो। आरो सोरबा बांसिनानो लाङा। आरो सोरबा बांसिनानो हटेलाव बा माखासे जाग्रा मुवाखौ लाङा जाग्रा मुवाखौ बायनानै जाहोयो जों जुदि जों गोजान जायगायाव जों बेरायहैनोब्ला माखासे बिदिनो ओ बिदिनो माखासे समायनाफोर माखासे जायगाफोरखौ जों नुयो। जोङो आरो जों बिदिनो गोजान गोजान जायगायाव जोङो मा होनो बेरायनायजों लोगोसे मा होनो ओ माखासे गियानफोरखौ जों बुथुमनानै लानो हायो आरो जोङो बेरायनायनि अनगायैबो जों गोजान गोजान जायगायाव फरायनो थाहैयोब्लाथाय माखासे जोङो समय माने सम मोनोब्लाथाय माने दसे गावनि मा होनो साननाय हनायखौ मोजां खालामनो थाखाय दसे बेरायहैयो बिदिबो थायो आरोे आं नानिया मा बुंगोन बिनि सायाव बेरायनायनि सोमोन्दै माबायदि मोनो नोङो बेरायनानै बे बेरायनानै मोजां मोनगोनना मोना माबायदि जायगा माबायदि ओ कानट्रिफोराव बेरायहैनो लुबैयो नोंनिब्ला
आङोथ माने बेरायनो मोजां मोनो आरो ओमफाय इदिनो ओ बेरायबाथाय मायेना मोजां मोनो आरो स सम थाबाथाय आरो माने आसामावनो बेरायनो मोजां मोनो आङो बेनिफ्राय जुदि नआव थानानै बा माने मायेन्डा बुहुत बेलेग जायोना ओमफ्राय बेरायनो थांबाथाय माइन्डा माने फ्रेस जायो बा माने ओ बिसोरनि जायगायाव माबायदि इनभारमेन्टखौ माने बुजिना मोनो बे बिसोरनि गाननाय जोमनाय बिसोरनि राव सबखौ माने सोलायनाय मोनो आरोना गोजानाव थाबा हमना ला ओ आसामनि बाहेराव नों फरायनो थांबाथाय नों माबायदि थानांगौ माबायदि जानांगौ बेखौ गावबागाव माने सिखायना लानांगौ जायो आरोना बिनि राव बिनि थानाय बिनि गाननाय जोमनाय बिनि माने जायगानि एरियानि बागै माने नों गावनो माने सिखायनांगौ बेफोरबायदि नोङो मोन मोननो हायो आरो
नोंगौ आरो माबा मोनसे बुंबावगोन हेलौ
औ औ बुं इनिफ्राय बिनि थानाय ओहो औ नों गुबुन जायगायाव थांङोबाथाय आरो जानाय लोंनायखौ निजे गावनि सेफटियाव जानांगौ जायो नों सोरबाफोर इदिनो होनाय माबानाय बेफोरफोरखौ नोङो माने ओ बाराद्राय इदिनो जानला मानला जानाङा नहले नोङो गावनि देहानि बो प्रब्लेम जानो हागौ बा नोङो जुदि माने एखौ जानानै जुदि नों लामा ससेयाव माबा मोनसे जायोबा बेफोरखौ माने निजेहैनो साननांगौ गोजान जायगायाव थांबाथाय बुहुत सेफटियाव थानांगौ जायो आरोना
नंगौ थारैनो ओ जोङो माखासे समाव मालाबा समाव गोजान जायगायाव थाङो जों गोज गोजान जायगायाव थाङोब्लाथाय जों जाग्रा मुवाखौ जों हटेलनिफ्रायबा माखासे ओ सोरनिबा मा होनो संनाय खावनाय बा जों फाननायखौ जानो गोनां जायो बै जानो गोनाङाव माखासे जोङो साबधानै बा जोङो सांग्रांथि थियै जानांगौ जुदि जोङो सांग्रांथियै जानो रोङाब्लाथाय बा जोङो मोजाङै नायबिनानै जानो रोङाब्लाथाय बेयनो जों माने खैफोदजों जुजिनो गोनां जायो मालाबा समाव जोङो माखासे समाव बिदिनो बेरायनो थांल्बा गोबाङै मालाबा समाव जेंनाजोंबो जों मोगा मोगि जानांगौ जायो बै जेंना फोरखौ जोङो मानि थाखाय जायो जों मालाबा समाव मिथिस्लाबै मालाबा समाव मा होनो सिस्लाबि हायैफोरावबो जों जेंनाफोरा जायो बेरायनाय समाव आं माने ओरैबायदि जायगायावबो आं बेरायनो मोजां मोनो जाय जायगायाव ओरैबायदि निजोम जाय जायगाया ओरैबायदि सोमखोर समायना मिथिंगा लाइफांफोरजों आबुङै बुंफबनाय बा आरो दरसिसि बा जेनिबो दावराव गैया जेनिबो मा होनो गासै सुबुंफोरजों गोरोबना थानाय गासै मा होनो सुबुंफोरजों अनलायनाय गासै सुबुङानो माने हेफाजाब होलायनाय बैबायदि जायगायाव आं बेरायहैनो लुगैयो आरो आरो बिदिनो माने गोजान जायगायाव थाङोब्ला आङो बैबायदि बिदि जायगाखौसो आं सायख'हरो दा मानो होनोब्ला जोङो माखासे जोंनि आसामाव बबेबा अबेबा जायगायाव गोबां दावराव बा मा होनो थानो सुखियै जायो आङो गोजान जायगायाव थाङोब्ला बै बेफोरबायदि जायगायाव थांनो लुुबैयो आरो दानिसो नोङो बुंलांबाय नोङो खौ जोङो माखासे गोजान जायगायाव जोङो फरायनो थायोब्लाथाय जोङो माखासे बै जायगायाव जों जाय जायगायाव फरायनो थाहैदों बेहाय जों माखासे रावफोरखौ जों सोलोंना लानो गोनां जायो आरो माखासे रोङिफोरखौबो ओ जोङो सोलोंनानै लानो गोनां जायो। ओ बि आरो बिदिनो माखासे जों गोजान जायगायाव थायोब्ला जोङो जायगानि सुबुंफोरजों जों गोरोबनानै बा सोलिनानै बा जोङो गासै फरायसाफोरजों गोरोबनानै थानो गोनां जायो आरो बिदिनो माखासे समाव माखासे बिदियैनो जायो जोङो ओ फरायनायनि बेलायावबो बिदिनो जों गोजान जायगायाव बेरायना थांनायावबो जोङो माखासे जोङो सोलों सोलोंनो गोनां जायो बा रोङिखौ जोङो मिथिनो गोनांबो जायो मालाबा समाव आरो माबाफोर बुंबावगोन नामा नोङो बिनि सायाव फरायनाय बा गोजान जायगायाव फरायनानै नाय बा गोजान जायगायाव बेरायनो मोनोब्ला जों मा बायदि मोजां मोनो बेनि सायाव नोङो बुंबावगोन नामा माबाफोर?
गोजान जायगायाव जों फरायनो थांबा माने बुहुत गोजोन्नाय मोनो आरो फरायनायनि बागै माने सब बेरायनाय बुङोबा माने बिदिनो निजोम जायगा माने बिदिनो दावराव गैयि बिदिनो सान्थि बिबायदियाव थायोबाथाय माने गोसोआ जोबोद गोजोननाय मोनो जुदि नों टेनसन बा माबा मोनसे जानानै नोङो बा फरायनानै नोंनि माने माथा एसे माबा जायोबाथाय नोङो निजोम जायगायाव थानानै माने गोजोननाया बांसिन जायो आरोना नोङो जुदि हमना ला नों ग'वायाव थांबाय बा ग'वायाव थांबाथाय नोङो लोगोफोरजों माने गोजोननाय बा रंज जानाय इदि जायोना
नोंगौ औ नंगौ माने जोङो गोजान जायगायाव मा होनो सुबुंजों बा जोंनि लोगोफोरजों जों ज'यै रंजा खुसियै थाङोब्ला माखासे गोजोननि थाखाय बा साननाय हनायखौ जोङो फ्रि खालामनो थाखाय जों गोजान जायगायाव बेरायनो थाङो थाङो मालाबा समाव आरो बिदिनो माखा से जों लोगोफोरजों खोथा सों सावरायो बिदिनो माखासे माबायदि जायोब्ला माबायदि जागोन बेफोरनि माखासे खोथाफोरखौ सावरायलायनानै जों गोजान जायगायाव बेरायहैयो बा खोब गोजोननाय मोनो जेरै जोङो माखासे लोगोफोराबो माखासे गोजोननाय बा मासे माखासे रंजा बाजा थानो थाखाय जोङो बिदिनो बिदिनि फारसे जोङो सावरायनानै बा गोजान जायगायाव बेरायहैयो बै बेरायनाय जायगायाव जोङो मोनसे जायगायाव जों जिरायना थायोब्लाथाय मा नो बयखौबो जों मिनि खुसि रंजानानै थानाय नुयोब्ला जोंबो रंजाखाङो बा जोंनि गोसोआबो मोज जां मोनो जोंबो बेफोरबायदि थागोन बा जोंबो बेफोरबायदिनो रंजागोन होननानै जोंबो रंजाहै-हैनाय थैयार बेलेग जायगायाव जों थ थांनानै ओ बेफोरबायदि गोबां मानसिजों लोब लोब जोब आबुङै बुंफबनाय थानाय जायगायाव जों बा रंजा खुसियै थानाय नुयोब्ला आंनि गोसोआबो गोजोनो बा बयबो लोगोफोराबो गोजोननाय मोनो आरो ओरैबायदि मा होनो मोनस बे जायगायाव बा मोनसे ओ बेलेग जायगायाव जों बेरायना थाङोब्लाथाय आ दावराव दावसि जायोब्ला बा गोबां सुबुंफोरनि होख्रावला होसोलि बा जायगा थासारिफोरा आबुङै गाज सोरबा जों बैयै बेरायहैयोब्लाबो जोंनि गोसोआ गोजोननाय नङा बा जों मोजां मोनबोनाय नङा नाथाय हेखालाव जों नुनो मोनबोयो माबेबा माबेबा जायगायाव बा बेरायनो थांनाय जायगा बा जोङो मा होनो बै जायगायाव जों थांना थाङोब्लाथाय सोमखोर समायना आबुं-आबुंब्लाबो बिफां लाइफांजों मा होनो बिबार बिबार बारि बा बायदिनो बायदि बायदि थानाय जायगायावबो माखासे सुबुंफोरा बेरायहैनानै दाखोर दाला खालामबोयो जायनि जाहोनाव जायगाफ्रा ओरैबायदि गारज्रि जायो आंनि बायदिब्ला बैफोरबायदि जायगायाव जाय सुबुंफोरा थाङो मा होनो बिदिनो प्लास्टिक बिदिनो गावनि दै बा मेथाइ जाग्रा बेफोरखो बै जायगायाव गारबोयैया साबसिन जायो जुदि जों बेफोरबायदि गारबोयोबा थाय आबहावाबोे गुबले गुबुंले जागोन माखासे थासारिफोराबो गारज्रि जागोन होननानै आं सानो आरो बिजोङो माखासे बिदिनो लोगोफोरखौ जोङो ज'जालायनानै माखासे बेनि सायावबो जों मालाबा समाव मा होनो बेफोरखौ बोस्रांनो बा मा होनो आ जायगाफोरखौ आबुङै साफा खालामनो थाखाय बा मा होनो बिदिनो मा होनो प्लास्टिक बिदिनो माखासे जाग्रा लोंग्रा जाय जायगायाव गारबोयो बै जायगाखौ जोङो साफा खालामनो थाखाय बा गोजान जायगायाव जों नुबोयोब्लाथाय बिदि सानो आरो जोंनि गोसोफ्रा बिखौ जोङो बिदि साफा खालामाब्लाथाय जोंनि थाखायनो मोजां जाग गोन बा जोङो मामसेनि थाखाय बा जोङो सा फा लाखिनो हायोब्ला जोंनि गोजान गोजान जायगानिफ्राय फैनाय सुबुंफ्राबो नुनालांनानै गोजोनगोन होननानैबो आं सानो आरो आंनि गोसोआव नोंथाङा मा सानो?
सानो आंबो बिदिनो माने गोजोनदो माने इनभाइरनमेन्टखौ गारजि नुबाथाय आरो मानसिफ्रा सानगोन बे जायगायावहा माने बेरायनो थांनाया गारज्रि आरो इनभाइरनमेन्टानो गारजि इदि सानगोन आरो आरो फ्रासटिक बा दाख खोरफोरखौ जानला माला गानबा आबहावाया गुबुनले जागोन आबहावाया गुबुनले जाबाथाय नोंनि गावनि देहायाव आरो बेमार यैदि सोमजिनो माने चान्स थायो आरो।
नंगौ नंगौ थारैनो बिदिनो माखासे जायगाफ्राव बिदिनो दङ माख जे ओ जाय औ
आरो जानला मानला ओ जागो-जाग्रा मुवाफोरखौ गारबाबो इनभारमेन्टआ बुहुत गारजि जायो गुबुनल जायो हमना ला नोङो माबा मोनसे उम हमना ला नोङो गेसाव मुवा थैनायखौ नों गारबाथाय बिनि मोनामनाया बुहुद माने गोजानलागै थाङो बे मोनामनायबाथाय नोङो मानसिफोरा थांबाथाय नों बे मोनामनायखौथ' नों मोनखागोन आना उ उ ओमफफ्राय मोनबाथाय माने आबहावाया गुबुनले जानानै सबनि माने मोनामनाया हाबगोन हाबनानै उनावहायो बेमार जानायनि बुहुत चान्स थायो आरोना।
नंगौ नंगौ थारैनो अ दिनै जोंनि बे सावरायनाय हाबाफारिखौ बा जोङो गोबां खोथा रायलायबाय बिक खिनियावनो दोनथ'नोसै नोंथां गोजोन्थों।
ए जागोन दे गोजोन्थों नोंथां।